औ खोनादों नोंथां था औ। औ नोंथांनि हरनाय गुबै जाहोना मामोन?
औ नोंथांखौ आङो जेन'बा मा माबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादों। नोंथाङा दा फ्रियैनो दङ ना?
औ दङ फ्रियैनो।
औ आ बिदिब्ला नोंथाङा आबादखौ जोंहा माबायदि मावो नोंथाङा आंनो एसे साफा फोरमायना होग्रोनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ।
औ जोङो आबादखौ जोङो बोरै मावो होननानै बुंनो थाङोब्ला ओ जों बर'फोरा गिबियावनो जोङो माइ आबादखौ गायो आरो माइ आबादानो जोंनि अराय माने जिउ राहा आरो। मानोना जों बर'फ्रा सा सानजा भारताव थानाय बर'फ्रा ओंखाम जानानै जों थांनानै थायो। आरो जों माइ आबादखौ बोरै मावो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो थांनाय बोसोरनि जोङो मोजां बिधानखौ जोङो लाखिनानै बे बिदांखौ जोङो दैयाव सोमग्रोनानै लायो आरो बिनिफ्राय जोङो साननै सानथामनि उनाव बेखौ बोखां फिननानै सानसे बा साननै बोरियाव दोननानै जेब्ला गाजा खिलिगोन अब्ला बे खौ जों हायाव एवनानै लानाय दुब्लि फोथाराव जोङो फोनाय जायो आरो नोंथां। औ बिनि उनाव जोङो बे खौ थामजि आरो थामजिबा दिननि उनाव आरो बेखौ गोदानै फिन खोथिया हिसाबाव जोङो फुफिननानै जों बेखौ गायफिननाय जायो आरो नोंथां जेब्ला नोङो मोजाङै हा खौ एवग्लिनानै लानाय हायाव बेयाव जोङो माइ खौ जोङो गायनाय जायो आरो अब्ला जों बे माइखौ गुजि बा माने थाम दानि उनाव जों बेखौ फिथाइ महराव मोननानै जोङो हानो हागोन आरो नोंथां जोङो माइ आबाद खौ मावनो थाखाय जोंनो ब्रै दान नांगौ जायो सेजौ नैजि दिनाव जोङो माइआ जोङो मोननानै जोङो फिथाइ महराव जों मोनो आरो नोंथां जोंनि ओनसो लाव बिदि खालामनानै जोङो आबादखौ मावो आरो लोगोसे जोङो माइ आबादखौ जों गोबां रोखोमै मावो जेरै जोङो आथिखालावसो जोङो ट्रेक्टरजों एवनानैसो गायो गोदो जोङो हालजों एवोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो मोसौजों एवनाया जोबोर खमलायबाय मानोना जोङो मोसौ बे खौनो जोंनि ओनसोलाव नुबांलिया हालुवा मोसौखौ आरो आथिखालाव जों ट्रेक्टरजों एवोब्ला जोङो थाब नो जोङो आबादखौ मावनो हायो मानोना जोंनि बर'फोरा बोथोरजोंसो लोब्बा थानानै जों आबादखौ मावो मानोना आथिखालाव नांगौ समाव अखा हाया बबेबा समाव अखाया हायो बेखायनो जोङो बोथोरखौ नायनानै जोङो ट्रेक्टरजों थाब गायनानै जोङो फोजोबनानै जोङो लायो आरो आबादारिफोरा बिदिनो जोङो माइ आबादखौ जों गोबां रोखोमै मावो जेरै जोसा, माइब्रा, लाहि बेफोरबायस आबादखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिनै मावनाय जायो आरो नोंथां अब्ला आं नों थांनियाव मिथिनो लुबैदों नोंथांमोननि साइडआवहाय माइखौ आथिखालाव मोस मोसौजों एवो ना ट्रेक्टरजों एवो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
औ हागोन ओ आथिखालावथ' उम बिगियानारि बिगियानारि जुग। गा ओ मुगा होननानै बुंजायो मानो होनना बुङो ब्ला इदिनो जोबोर जौगानाय आथिखालाव उम जों नि जोंनि ओनसोलाव गोदो नुयोमोन जे ओ आबै आबौ बौ मोना ओ आबाद मावनो थाखाय मोसौ हालुवाया ओ गासैनिबो न'खर न'खर थाखायोमोन। बिसोरो ओ मोसौजोंनो हाल एवोमोन आबाद मावौमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव मोसौआ खम जाबाय आरो मानसिफोरा समजों ओ खारफानो थाखा खाय मोसौजों हाल एवला मानो होनना बुङोब्ला मोसौजों हाल एवबाथ' ओ सानसेयाव दब्लायसे बा दब्लायनै बेबादिल' ओ आबाद बा माइ गायनो हायोमोन। नाथाय आथिखालनि मुगायाव बेबायदि नंला ओ जेरैहाय ट्रेक्टरजों ओ सानसेयैनो गासै बिगा बा बा बिगा थाम बिगा बेफोरबायदि हाखौ खानसेयैनो टेक्टरजों एवना नै माइ गायनाय जायो ओ खानसेयावनो फोजोबनो ओह फोजोबनो थाखाय सानो आरो जेरै रुवानि माइ गायग्रा रुवानिफोरखौबो खानसेयावनो साबा साद' बेबायदि लानानै माइखौ सानसे बा साननैनि गेजेरावनो हाल जांख्रा बा हाल खौ थिखाङो थिखाङो आरो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो माइखौ गायनाय जायो। औ
नंगौ नोंथां बुंनायाबो माने जोङो आरो आथिखालाव जोङो आरो नोंथांमोननि साइडआवहाय जोङो मा मा माइखौ बांसिनै गायनाय जायो
औ ओ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो माइब्रा जोसायाथ' थाखायो मानो होनो बुङोब्ला माइब्रा जौसाया जोंनि ओ मागो फोरबोनि थाखाय जोबोर गोनांथार बिदिनो आरोबाव दंबावो जेरै ओ माइ माइ गायनायनि ओ जेनेबा जानो थाखाय ओ रन्जित बिदिनो बंग बन्धु बाहादुर बाइसमुति बेफोरबायदि माइखौ ओ जोंनि ओनसोलाव गायनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ ओ नोंथां बुंनाया सैथो जोंनि ओन सोलावबो नोंथाङाजि मख'लांबाय बेफोर माइखौनो जोङो गायो मानोना जों बर'फ्रा फिथा जायो बे हिसाबाव जोङो माइब्रा जोसाखौ जोङो गायथारो आरो। मानोना बर'फोरा गोबां फोरबोखौ सिबियो नङा होमबा मोनबा फोरबोखौ जोङो फालियो बेफोर बोरबोआव जोङो बर'फोरा फिथा जानो मोजां मोनो बेखाय जोङो फिथा जायो आरो फोरबोनि अनगायैबो जोङो मालाबा जों गोसो जाब्लानो जोङो माइब्रानि जोसानि फिथाखौ जोङो सावनानै जायो न'आव नङा होमबा नोंथां?
औ नं
बे हिसाबाव जोङो जों माइब्रा जोसाखौ फैयो आरो आथिखालाव जोङो ब्लेक राइस होननानै बुङो जाय जोङो गोसोम माइ बेखौबो जोंनि ओनसोलाव गायनायखौ नुयो आरो नोंथां आरो जों बिदिनो जों गोबां आबाद खौ जोङो मावो दैज्लां बोथोराव माइ माइनि अनगायै जों आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव माइ खौ बोरै गायो होनना बुङोब्ला नोंथां जोंनि गायनाय फुनाया आंखाल जालांबाय जोंनि हाजिरा खामला मावग्राफोरखौ खम मोनो मानो जोंनि ओनसोलाव बागानाव खामानि मावोग्राया गोबां जाबाय आरो जायनि थाखाय जोङो माइ गायग्रा खोथिया फुग्रा नायगिरना मोना बेखायनो जोंनि ओनसोलाव आ थिखालाव आस्रा माइखौ बांसिन फैयो आरो नोंथां नोंथाङा मिथिगौ ना आस्रा माइखौ मानोना ओ-औ
ओ फोनाय माइखौ जोंनि ओनसोलावथ' बिदि नुनो मोनाखै मानो होनना बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव ओ बिदि बागानफोरबो गैया नालाय ओ बां सिनानो जोंनि ओनसो आथिखालाव माइ गायनाय बेफोर रनजित बेफोरबायदि माइखौनो गायनायफोरखौ नुनो मोनो आरो
औ अब्ला नोंगौ जोंनि ओनसोलाव मान गायनाय मानो हाया होनना बुङोब्ला माने फैयोला नोङो खोनसेयावनो खरसायाबो खम जायो आरो आस्राखौ फैयोब्ला। नोंथाङा जेरैबायसा खोथियाखो फोगोन बे रखमनो फैयो। नाथाय जोंनो बिगासे हायाव थाम किल' बा नै दसमिक बा किल' नांगौ आरो माने आराइ आराइ किलु' बा थिनि किलु' नांगौ आरो बिगासे हायाव माइखौ आरो। बे माइखौ नोङो फ्रि -फ्रि -फ्रि फोनानै होनाय जायो आरो खो जेरैबायसा नोङो ओ थिंसे माइखौ नोङो बिघा ओ दब्लायसेयावनो नों फैयो गुबुङै जोंनिया बिदि फोनाय जाया आरो बेखौ जोङो माने गेसेङै फोनाय जायो आरो माइखौ जेरैबायसा गायो बे रखोम गेसेङै फोनाय जायो आरो माइखौ। अब्ला जों बिदि फोनायखौ आरो जोंहा गायनायनि खरसा आरो फुनायनि खरसाया सेभ जायो आरो माने एसे रैखा मोनो आरो माने आबादाथ' एखेयानो जेरैबायसा नोङो बेयाव मुलि होनांगौ बेखौथ'बो नोङो गायबाब मुलि होनांगोन नों फोबाबो मुलि होखानांगोन हाग्रानि नङा होमबा नोंथां दा नों जेरै फैयोब्ला दिनै रासायनिक मेडिसिन दोङो बेखौ नोङो हाग्रानि थैनायनि मुलि होब्लाबो बै माइआ थैया आरो अखल बे हाग्रायाल' थैगोन। माइआ थैया बेफोर रखम ओ रासायनिक मेडिसिनखौ आथिखालाव जोङो दुब्लि फोथाराव आबादारिफोरखौ बाहायनायखौ नुयो आरो नोंथां। नोंथांमोननि साइडआवहाय बिदि रासायनारि मेडिसिनखौ बाहायो ना गोबोरखिफोर खौ बाहायो नोंथां।
औ ओ जोंनि ओनसोलावबो आथिखालाव बिदिनो रासायनारि हासारजोंनो ओ आबाद मावो मानो होनना बुङोब्ला मोसौथ' गैला नालाय बिदिनो खाथि खालानि दुब्लि फोथाराव ओ मोसौफोर दङब्ला बेफोर गोबोरखिखौबो हैनाय जायो ना नाथाय बांसिनानो रासायनारि हासार होनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंफोरनि न'खरावबो बेबादिनो आबाद मावो आरो जों नुयो जे ओ रासायनारि हासार होयोब्ला माइ फिथाइया बाङो बा माइ फिथाइ जायो होननानै बुंनाय खौ जों खोनायो आरो।
औ
ओ नोंथां नोंथांनिसिम आं रोखोमनि जेरैहाय ओ माइखौ जों माबादि मुलाम्फा मोननो हायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हायो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव जेनेबा जोङो माइखौ जुदि जोङो फसल हिसाबै जोङो पन्द्र मननिफ्राय जोङो बिस मननि जोङो सायाव दिहुननो हानांगोन आरो। अब्लासो जोंहा माइ गायनायाव जोङो मुलाम्फा जायो आरो मानोना जोंनि माइ गायनायाव बिगासे हायाव खमैबो बा रोजा राङा खरसा जाखायो बिगासेयाव। अब्ला नोङो नोंहा हानाय रोखानायसिम बेयो बा रोजा खरसा जायो अब्ला नोङो जुदि माइखौ जुदि दस मन बा बार' मन मोनोब्ला नोंहा लस जायो आरो नोङो फन्द्र'निफ्राय बिस माने जोङो मनसिम जोङो दिहुननो हानांगोन फसलखौ अब्लासो जोंहा मुलाम्फा जायो आरो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो जायो पन्द्रनिफ्राय बिससिम बि रखम जायो बांद्राय गाहायावबो थाङा आरो बे रखम आद माने मोननो हायो आरो जों फसलखौ। नोंथांमोननि साइदआव बोरैहाय मोनो फसलखौ?
ओ जोंनि साइडवबो बिदिनो गोथौ हायावबा एसे ओ गोबां मुलाम्फा जायो मानो होनना बुङोब्ला थौ हायावथ' अरायस दै थाबाय थाखायो आरो बिदिनो बिगासेयाव ओ‌ बिदिनो थामजि मन गाहामालासे मोनो गोथौ हायाव नाथाय बोरि हायाव एसे खम बिबांनि माइ जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव औ। नंगौ होमबा थामजि मन मोनोब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय जोबोर मुलाम्फा दं आरो। माइ गायनानै औ जोंनि ओनसोलाव माने फुलुं गोनां हा गैया मानोना बोरि अखा हाबासो दै फैयो अखा गैयाबानो दै गैया। बिदि आरो जोंनिया बोथोरजोंसो भरसा खालामनानै आबादखौ मावनाय जायो आरो। जोंनि ओनसोलाव आरो सिलु फबनाय जाय नोंथाङा बुजियोना सिलु फबनाय जायग नोङो पावार पाम्पजों दै दिहुननो हायो नङा होमबा जोंनि ओनसोलथिं आबादारिफ्रा बेफोरखौ गोबां खम गायनानै लायो जायनि थाखाय जोङो मेसेंखे दैज्लांजों आबाद मावनो उसुबिदा जायो आरो माइ आबादखौ आरो। गुबुन आबादखौ जों मावनो हायो। अ इमान अखानि गोनांथि गैया नङा होमबा एसे दै मोनब्लाना जायो दा नाथाय जों माइखौ मावनोबाथ' जोङो कन्टिनिउ जोंनो दै नांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ जायनि थाखाय जोङो मेसेंखे दैज्लां जोङो माइ आबादखौ मावनो हाया आरो जोंनि ओनसोलावहाय।
औ औ नंगौ।
औ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ नंगौ गोजोन्थों।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ।